हेलौ।
गोजोन फुंबिलिनि गोजोनामलायनाय नोंथांनिसिम जासिहरनाय थाबाय।
नोंथांनिसिमबो गोजोन हामग्लायनायखौ जासे हरग्रोनाय थाबाय
औ जों नोंथांनिसिम बेबायदि मोनसे टपिक लानानै कल खालामनाय जादों बे टपिकआनो जाबाय मिथिंगा - जों मिथिंगा होनोब्ला जों साफ्रोमबो मोनथिखायो। मिथिंगायाव जिबायदि जोंनि सोरगिदिंनो जों गासैखौबो नुनो मोनो जेरै दै मारै साहाजो हायेन बिफां लाइफां जों लोगोसे बिबार समायना रमायना बिबारफोर। बारनायखौ जों नुनो मोनो आरो बेबायदिनो बिफांफोरा गोबां रोखोमनि थायो। माखासे बिफांफोरा। एसे गाहाय थायो आरो माखासे बिफांफोरा बेबायदिनो गोबां गोजौ गोजौ थायो। बेबायदिनो गोबां रोखोमनि थायो आरो बिलोफोराबो बेबायदिनो माखासे बेबायदि गोथां गाबनि थायो। माखासेया बेबायदिनो जारेे बेबायदिनो। थायो आरो लोगोसे बिबारफोराबो बेबायदिनो। गाबनि थायो जेरै गोजा गलाफि गोमो बेबायदिनो गुबुन गुबुन गाबफोरनि थानायखौ जों नुनो मोनो। मिथि मिथिंगायाव जिबायदिफोरखौ जों नुनो मोनो जेरै। हाजो हायेनजों लोगोसे दैमा दैसाजों लोगोसे जोङो बिदिनो सुबुङा। जिउ खुंनायखौ जों नुनो मोनो। बिदिनो जिब जुनार एम्फौ एनला गासैबो बिदिनो मिथिंगायावनो गोग्लैजोबो। जोङो बेबायदिनो। जिब जुनारफोरखौबो जों बायदि रोखोमनि नुनो मोनो। बिदिनो माखासे। जिबफोरा फिसा थायो आरो माखासे जिबफोराबोबायदिनो गेदेर थायो। आरो माखासे जिबफोरा बेबायदिनो। गांसो जानानै बेबायदि थांनानै थाग्रा थायो आरो माखासे। बेदर जानानै थांनानै थागोन। बिदिनो गुबुन गुबुन रोखोमनि थायो मानो होनोब्ला बिथांमोनाबो गुबुन गुबुन रोखोमनि बेखायनो बिथांमोनहा गुबुन गुबुन रोखोमनि जायो। जोंनि मिथिं। जोंनि सोरगिदिं जों समायना रमायना मिथिंगाखौ जों नुनो मोनो। जोंनि सोरगिदिनो। बिदि दैमा दैसा दैमा दैसायाव गोबां बिदिनो जि बिदिनो जिउ गोनां बेसादफोरबो थायो दैयाव बिदि गुबुन गुबुन जिबफोरखौ जों दै। बि दैयाव थाग्रा जिउ गोनां। जिबसाफोरा बेबायदिनो फिसा फिसा बेबायदि जायो। जेरै जों सरासनस्रा जों मोनथियो बेबायदिनो नाफोरखौ जों मोनथियो गोबां रोखोमनि बेफोर नाफोराबो थायो। बेखायनो जों बेफोरखौबो जिउ गोरोंआव जोङो बेबायदि लाफानो हायो आरो। हाजो होनोब्ला आरो जों साफ्रोमबो बेबायदिनो मोनथिखायो आरो जों नुखानाय बे हाजोआव बेबायदिनो गोजौ जायो हाजो होनोब्ला बे हाजोआव गोबां बेबायदि बिफां लाइफांफोर थानायखौ जों नुनो मोनो आरो माखासे जिब जुनार फोरखौबो जों थानायखौ नुनो मोनो हायेनावबो बेबायदिनो गोबां रोखोमनि ओ जिब जुनारफोरखौ जों नुनो मोनो माखासे जिबफोरा बेबायदिनो हायेनाव थायो आरो माखासे जिबफोरा बेबायदिनो। हाजोफोराव जों थानायखौ जों नुनो मोनबोगासिनो। जोंनि थांना थानायाव गासैखौबो नांगौ जायो आरो हेंथा होनोब्ला जों बारखौबो जों बुंफानो हायो थांना थानायाव जिब गोनां जिउ गोनां सुबुंफोरानो एबा जिउ गोनां जिरादफोरानो बेबायदि बार नङाब्ला दै नङाब्ला जों थांनानै थानो हानाया जोबद गोब्राब आरो जों बेफोर बेबायदि दै आरो बार गैयाब्ला जों थांनानै थानो हानाय नङा। बेखायनो जोंनि गुदियानो बार दै सान बेफोर मोनथाम बुस्थु। फोर बेबायदि थाथारनांगौ नङाब्ला जोहा जोंनि थांना थानाय ओ थांना थानायनि राहाया गोब्राब जागोन। जों बयबो मिथिखायो मिथिंगानि सोरगिदिं जोङो जोंनि सोरगिदिं थानाय थानायफोरखौ जों नायोब्लानो जों मिथिंगायाव मा मा नुनो मोनो समायना रमायना बेबायदिनो गोबां रोखोम रोखोमनि बिदिनो बिफां लाइफांफोरखौबो नुनो मोनो आरो मिथिंगायाव गोबां रोखोमनि बायदि बायदि जिबफोरबो नुनो मोनो। नोंथाङा बेफोरनि सायाव माबाफोर बुंग्रा
औ नंगौ। ओ जोंनि सोरगिदिं नायोब्ला जों नुनो मोनो। मिथिंगायाव बायदि रोखोमनि जिब जुनार आरो बिफां लाइफांफोरबो दङ आरो समायना रमायना जोंनि सोरगिदिं नायोब्ला जों गासैखौबो नुनो मोनो मानोना मिथिंगाया ओ जोंनि संसारखौ समायसार होदों। मिथिंगायावनो गासै बारहावा गाज्रि मोजां गासैबो दङ। ओ जों सोरगिदिं नायोब्लानो नुनो मोनो। बिफां लाइफांफोरनि बिदि बारनि सोगोमनाय। जेरै बिफां लाइफांफोर बारोबोला जों मोजां बिदि बारहावाखौ मोननो हायो। आरो दाावमा दाउसाफोराबो बिफां सा सा बिदि बानायफोरखौ जोङो नुनो मोनो। जायनि जाहोनाव बिनिख्रुइ बांसिन ओ दंफां लाइफांफोरखौबो समायसार होयो आरो अख्रांफोराव नायदावोब्ला बिदि निला गाबनि अख्रांफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो दाखा दाखा जोमै बेफोरखौ नायोबा जोंनि गोसोफोराबो गोबां बिदि रंजानायखौ जोङो मोननो हायो। ओ जायनि जाहोनाव जोङो माब्लाबफोर बिदि दुखु। थायोब्ला जोङो बाहाराव ओंखारनानै बिदि मोजां बिदि मिथिंगानि बारहावाखौ जायोब्ला जोङो बिदि देहायाव बिदि मोजां गोजोननायखौ जोङो मोननो हायो। ओ जेरै मिथिंगाफोराव नायोबोला गोबां बिदि दाउमा दाउसाफोरबो दङ बिथांमोननि दाावमा दाावसाफोरनि गिसिरनाय बिदि बिथांमोननि मेथाइ खननाय बेफोरजों आरो बांसिन बिदि मिथिंगाखौ समायहोनाय खौ जोङो नुनो मोनो सान सानाबो अख्राांाव थनानै बि निला अख्रांखौ दाखा दाखा जोमैखौ बांसिन बिदि समायसार होयो। जायनि जाहोनाव आरोबाव अख्रांखौ जोंनि मेगननि नोजोराव बिदि मोजां बिदि गाबफोरखौ जोङो नुनो मोनो। आरो गोबां मिथिंगायावनो मोजां आरो गाज्रि बारहावाफोरखौबो जोङो मोननो हायो। जेरै माब्लाबाफोर बिदि ओ बारा गुबुन गुबुननिफ्राय बिदि बारबोयोबोब्ला बिदि गेसोआव गोफांनिफ्राय बारबोफैयो नाथाय जेब्ला बारा दमो दमोहै सुग्लेमनाय होनाय बार बारो अब्ला जोङो मोजां बिदि बारहावाखौ मोननो हायो
बेजों लोगोसे गोबां जिब जुनारफ्राबो मिथिंगायाव थादों जायनि जाहोनाव गोबां बिदि दंफां लाइफांफोरानो जोंनो सायहाा होदों आरो जोंनो बिदि मोजां सायाख होदों जेब्ला सानदुङा गोसार र्राय दुङो अब्ला दंफां लाइफांफोरा जोंनो बिदि मोजां सायााखौ होयो जायनि जाहोनाव जोङो थांना थानायनि मोनसे मोजां राहा लामाखौ मोनो
से जोंनि मिेथिंगानि मोनसे समंसार होनाय आरोबाव मोनसे मिथिंगानि नुथायाइफोर जेरै हाजोखौ जों गोजाननिफ्राय नायबोला जोबोर आरज समायनासिन नुनो मोनो नाथाय बिनि खाथियाव थाङोब्ला जोङो मोजां बारहावा खौबो हाजोनि सायाव जोङो मोननो हायो आरो जेब्ला हाजोनि सयेर सेर बिदि दै बिमा दैसाफोरा बोहैबोयो अब्ला बे दैमा दैसाफोरा गु देहाखौ गोजोनलाय होनाय बादि मोनो बेखौ बुंनाय नायोबोला बे दैया हाजोनि दैया गुसु जायो जायनि जाहोनाव आरो दैनि काप आरो बिदि हाजोनि महरखौ नायोब्ला जोङो बांसिन समायनायखौ जोंो नुनो मोनो आरो हाजो हाजो हायनाव गोबां बि ब जिब जुनारफोरानो थायो जेरै मैदेर फोर मुसाफोर आरो जेरै बिदिनो मैफोर बिसोर बिसोरो थायो हाजोआव आरो गोबां बिदि जिब जुनारफोर दाउमा दाउसाफोर थायो गोबां बिसोरनि बिदि गाबनाय मानायखौ जोङो हाजोआव थाङोब्ला खोनायो जेब्ला हर जायो अब्ला हाजो हालायाव बिदि गोबां जिब जुनारफोरनि गाबनाय गोबां बिदि बिदि सोदोबफोरखौ जों खोनानो मोनो थ थेवबो जोङो मिथिंगायाव ओ नाय दिङोबोला जों मिथिंगा खौ ओ मोजाङै बिदि सानहाबनानै नायोब्ला मिथिंगाया जोबोर समायना जोंनि गोसोखौ सुग्लाय होयो मिथिंगाया संसारखौ समायसार होयो
ओ जोंनो मिथिंगायाव थानाय बिदिनो सानदुंफोरखौबो जोंनो नां गौ जायो। मानोना जों सान्दुं गैयाब्ला जों स्रांखौ मोननो हानाय नङा। आरो। जोंनो बिदि गिसिखौ रानखां होनोनो थाखा जोंनो सान्दुंखौ बो नांगौ जायो। आरो बिदिनो अखा बे अखाबो जोंनो नांगौ जायो। जेरै' अखायाव अखा फैयाब्ला जोङो बिदि आबाद फोरखौ मावनो हानाया गोब्राब जागोन ओ जायनि जाहोनाव जोङो अखा फैयाबोला जोङो रानस्राव बोथोरखौ जों मोनगोन आरो जों आबादखौ जों मावनो हा नाय नङा बेफोरबायदिनो मिथिंगायाव थानाय गासै गासै जन्थुखौनो गासै मिथिंगायाव थानाय नुथायफोरखौनो जोंनो नांगौ जायो मानोना बे मिथिंगाया जों संसारखौबो समायसार होयो आरो मोजां देहाफोरखौ जोंनो मोननोसार होयो अब्ला जोंहा दिनै समा गोबां जानानै फैबाय अब्ला जोङो दिनैनि ट'पिखौ बेखिनियावनो दोन्थ'नोसै।
औ दे।
औ।